औ नोंथाङां खोनादों ना औ -औ -औ -औ। खोनादों दे।
अ -अ। ओ आङो नोंथांजों मोनसे बाथ्रा सावरायनो थाखाय कलखौ हरनाय जादों। ओ -ओ नों थाङा हायोब्ला बुंलाय जे दावबायनाय दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाब दाबसे जाव-दावबाय ओ जोङो मा- मा- मा गोसोआव लानांगौ आरो मा -मा बेसादफोरनि गोनांथि जायो आरो मा- मा राहानि गेजेरजों जोङो दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम दावबायनो हायो?
दा जों दावबायनाय होनब्लाथ' जों गोजानाव दावबायनोबाथ' जोंनो बहुद बुस्थु बा बेसादनि गोनांथि। जायो आरो फिसानिफ्राय लानानै गिदिरसिम जेरै नों गोजानाव दाउ बायनोबा जे जोङो फार्स्टआवनो थाहैगोन जानाय- लोंनाय थाग्रोगोन बेनि उनाय गाननाय- जोमनाय, साबोन आरो हाथाय फुनो थाखाय ब्रास, कलगेट आरो बिदिनो फुन्नो थाखाय थाव आरि बेफोरनि थाखाय जों -जों बेफोरखौ गोनांथि जाखायो आरो। दावबायनायाव आरो
दा जों मा होनो मा मा मा माखौ गोसोआव लानांगौ माने जोंथ' नुनाय मे जेसेबां हायो जों एसेबांथ' गोसोआव लानांगौ नाथाय जों लाखिलांनो हाया आरो गोदान गोदान नुलांबाय थायो नालाय जों बै जेबा बुस्थुखौ जों नुखांबाय बेखौ बावलांनो नागिरो आरो दा बेनो आरो दावबायनायाव जोङथ' बहुत बुस्थु बुस्थु लानांगौ थायो मालाबा समाव आरो बावलाङोबो जोङो दा दावबायनानै होननायखाय औ
बिदिनो नोंथाङा गोजानसिम माबेसिम दावबायफेरखो
आंथ' ओरैनो बिदिनो गुबुन रायजोआवथ' थांबाय थांनाया रायजो मोननाय स्टेटआव जेरै उत्तर प्रदेशआव थांबाय उरिसा थांबाय बेनो आरो आरो जोंनाथ' भुटानानो थाखाबाय। बेलेग रायजो होनबा हादोर होनबाथ' भुटानावनो थांबाय।
बिदिनो अ औ। ओ बेफोर नोंथाङा जि ओ खायसे रायजोफोरनि मुं लादों बे बेफोर रायजोआव ओ बेरायथावना जायगाया मा मा दं?
ओरैनोथ' जोंथ' बिदिनो थानसालियावसो थांदोंमोन आरोना।
अ।
थानसालिफोराव बिदि थानसालि नायदिंनो बा जायगायाथ' बहुद दङ नायबा। आरो नाथाय जों नायबोस्लाबनो हायासै लैथोनि जिंफोराव जों थांबाय। बेनिफ्राय बिदिनो थानसालिफोराव हाबहैबाय बा पार्क बावबो हाब्बाय। बेनो आरो।
ओ बिदिनो जेरै जों दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम दाव बायनोबा जोंनिया हान्था मेलाया मोनसे गोनांथार बेसाद। औ औ। अ नोंथांमोना मा माजों थांदोंमोन?
जोंथ' ट्रेइनजोंनो थांदोंमोन माने ट्रेइन माने न'निफ्राय जोङो गारिजों थांदोंमोन, बेनि उनावहाय जोङो स्टेसन सिम थांनो थाखाय जों बास जों थांदोंमोन ट्रेइन स्टेसननिफ्राय जों ट्रेइनजों दावबायदोंमोन आरो।
उम उम।
दा दावबायनाय होननायाव नोंथाङालाय बबाव बाव दावबायफेरखो? बा माबायदि मोनखो नोंथाङा दावबायनानै?
ओ आंथ' एसेबां दावबायफेराखै। ओ आङो माने आंनि स्टेटखौ बारफेराखै।
औ औ औ।
बिदिनो थेवबाबो आङो माने ओ दावबायनानै मोजां मोनो आरो। जेन इदिनो एसेमान गावनि न'निफ्राय गोजानाव थाङा थांनानै मालाबा मोजां मोजां जायगा नायहैनो गोसो जायो।
औ।
औ बिदिनो ओ जों नुफेरि जायगाखौ ओ सिनाय मोननि जायगाखौ मिथिनो मोनोब्ला बे बेनि ओ समायनाथिखौ नायनानै मोजां मोनो‌ ओ ओ ओ बिदिनो ओ बुं ओ जेरै दावबायनायनि बागै बुंदों नालाय ओ जोंनाथ' मोनफ्रोमबो जायगानि आबहावाया मोजां एखे नङा।
औ आलदा आलदा जायो।
अ बिनिखायनो जेन जों मा मा सांग्रांथि लानाया गाहाम?
सांग्रांथि मानेथ' जोङो गुसु जायगायाव थांनोबा थ थ जोङो ओ जेकेटफोरखौनो लानांगौ आरो जेकेट सुइट टार ओ जुथा बेफोरखौ लानांगौ जायो आरो जों गोजां गुसु जायगायाव थांनोबा, बांसिन बेवहाय दाथ' जोंनियावथ' गरमाबो गरम नालाय जों गरमाव एसे मानसिफोरा मिलायहैनो हायोमोन। नाथाय गोजां बोथोराव जोङो गोजां गुसु जायगायाव जोंनियाव एसे गोब्राब जायो मिलायहैनो थाखाय जोंनो बेफोरखौ नांगौ जायो आरो।
माने नोङो ओ नोंनि देहाखौ नायनानै थांनायाबो गाहाम माने नों ओ ओ नों जेराव गुसु जायगाखौ सहायनो हायो ब्लासो गुसुआव थांनाय औ औ इनिफ्राय ओ
दा नों था औ दे बुंनायसाय नोंथां
दावबायनानै मोननाय एक्सपिरियेन्सफोरनि बागै माने मोजां मोनदोंमोन ना गाज्रि मोनदोंमोन? बेनि सिम बागै बुं दे।
दावबायनायाथ ओ जि जायगायाव थांदोंमोन जों बे जायगायाव थांनानैथ मोजां मोनदोमोन। नाथाय बे ट्रेनाव ट्रेनाव दावबायनायाव एसे खस्थ जादों जादों आरो माने सुबुंफोरनि बिदिनो दावराव दावसि बा मालाबा समाव टिकेट मोननाय मोन माने बेफोरबायदि जाहैयो आरो जों गोबाव समनिफ्रायनो माने दानना लाखानांगौ जायो आरो। टिकेट। फैफिननाय समाव जोंनियाव एसे खस्थ जादोंमोन आरो बे
आ आ आ आ आ उम बिदि आं बिथाङा जि बुंदों ट्रेननि टिकेट आ बि आहोम टिकेट दान्नायनि ओ प्र सेस माने माबैसा खालामनांगौ बेखौ बुंनानै होलाय।
टिकेट दाननायनि प्रसेसखौथ आं दानाखै माने लोगो सासेया दानदों आर ना। बे माने दानखाना लाखादोंमोन आरो गोबाव माने जोङो ओ से मान्थसोनि सिगांनो दानना लादों आरो।
अ
दानबाबो माने जेब्ला जों थांगोन अब्ला बे खाथि खाथिसिनबासो माने टिकेटआ जोंनिया कनफार्म जानानै होदों बा जानानै फैथारदों आरो माने जाथाराखैमोन। नेनो गोनां जादोंमोन आरो। वेटिं लिस्ट बेफोरबायदियाव दंमोन आरो जोंनिया।
उम बिदिनो जेब्ला ट्रेन गाखोयो बेयावथ गोबां गुबुन गुबुन मानसिफोर नों सिनायि मानसि गाज्रि मोजां बयखौबो लोगो मोनो। बेबायदियाव ओ नों थाङा माबायसा सांग्रांथिखौ लानांगौ होननानै सानो?
जोंथ सांग्रांथि बुंब्ला जों जोंनि हायो बा बै रांनि बा बेग थाया दाला जोंहा फैसानि
औ।
ओ इफोरखौ जों सांग्रांथि लानो गोनां जायो बांसिनानो जोंनियाव रां आरो बे जोंनि जामबुंखौ जों सांग्रांथि लानो गोनां जायो आरो खारन बे बेयो जोंनियाव दावबायनायाव बेनि गोनांथि जायोना। रां रुफानिथ बहुद गोनांथि जायो बेखौ जों सोरबा खावनानै एबा सोरबा सेखनानै लांजानो गिनांगोन जायो आरो जेब्ला बे बे बेसादानो थाया। थायाबा जोंथ हालाय हाफाय सोरखौ नागिरना मोनगोन बेफोरबायदि जाहैयो आरो आरो निजेखौबो मोजाङै सांग्रांथि लाखिनो नाजानाया गाहाम आरो ओरैनो गाज्रि गाज्रि थायोना मोजां मोजांबो थायो गाज्रिबो थायो बे गाज्रिफोरनि थाखाय बासायनो थाखाय निजेखौबो एसे सांग्रां लानांगौ
बिदि होनब्ला ओ नोंथाङा जि बुंदों बेफोरनि बेनिफ्राय गोबां बाथ्रा मिथिनानै मोनबाय आङो जे जेन दा दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थांनोब्ला नोङो नोंनि देहानिफ्राय लानानै नोंनि गाननाय जोमनाय नोंनि ओ जेन देलायनाय नों बेफोरनि बागै सांग्रांथि लानांगौ जे आबहावाया ओ बेै जों जेराव दावबायनो थांगोन बेनि बागैबो सांग्रांथि लानांगौ आरो थांनाय हान्था मेला औ औ थां हान्था मेलायावबो गोबां लानो गोनां सांग्रांथि थायो होननानै नोंथांनिफ्राय आं मिथिनो मोनबाय बिदिनो आंबो आंबो सानो जे जों गोबां ओ जों नों सिनाय मोनोनि जायगायाव थांगोन नालाय गोबां सांग्रांथिखौ लानांगौ होननानै आंबो सानो ओ बिदिनो आरो दावबायनायाव जोङो गोबां ओ माने दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थाङोब्ला जोंनि ओ कमुइउनिखेसन जोंनि रायज्लायनायफोरा मोजां औ मोजां जानांगौ होननानै आं सानो अ बिहाय माने ओ जोंनि ओ बुजिलायनाय थायाब्लाथाय ओ दावबायनायाव गोबां गोब्राब जायो होननानै आं सानो आरो बिदिनो जोंनि कमिउनिकेसन स्किला मोजां नङाब्ला नों रावखौ ओ ओ रोङाबो जानो हानाय नाथाय माबा मोनसे ओ राहानि गेजेरजोंबाबो दाथ जोंनाव मबाइल थायो नाल ट्रेन्स ओ ट्रेन्सलेट खालामनानै बाबो नोङो मबाइनि गेजेरजों ट्रेन्सलेट खालामनानै बो ओ जोङो ओ कमिउनिकेट खालामनांगौ जायो होननानै आं सानो औ राय्लायनो गोनां जायो औ औ बिदिनो बेहाय जोङो गोबां बाथ्रा मिथिनानै मोनो माने रोङिखौ रोंनाय जे बिसोरनि रावनि बागै जों मिथिनो मोनो जोंनि रावनि बागैबो बिसोरो मिथिनो मोनो आरो गाननाय जोमनायनि सायावबो ओ जेन जोङो जोंनि गाननाय जोमनायखौ बिसोर मिथियैखौ मिथिगोन जोंबो बै जायगायाव जेराव जों दावबायनो थांदों बेनि बेखौ जोङो मिथिहैगोन होननानै आं सानो बिदिनो जानाय लोंनायावबो जोंनि जानाय आरो गुबुननि जानाय एखेया नङाबो
औ औ खस्थ मोनहैयो आरो जानाय लोंनायावबो जोङो
औ
बिसोरनि जाग्राखौ सोरबा जानो हायाबो जाहैयो
बिदिनो औ औ बुंलाय
जेनेबा जों सुबुं माहारिया दावबायनांगौना नाङा बेखौ नोंथाङा मा सानो
आंथ सानो दावबायनांगौ ओ ओ बिदिनो माखासे सुबुङा समनि आंखालनि थाखाय आरो माबेबा जाहोननि थाखाय दावबायनो हाया ओ रां रुफायानो जा सम बेफोरनि थाखाय ओ दावबायनो हाया नाथा नाथाय आं दावबायनांगौखौ सानो जों माने खायसे गियानफोरखौ जोङो फराय होननानैल' मोननो हाया जों मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन दाब ससे जायगायाव थांनायाव बिसोरनि रावफोरनि गुबुन-गुबुन राव नि बागै गुबुन-गुबुन गाननाय जोमनाय गुबुन-गुबुन ओ सुबुंनि जों आखल आखुफोरखौबो मिथिनो हायो जाय खौ जों-जों जाय जोंनिजों एखे नङा जोंनिख्रुय गुबुन बेफोर खौ दावबायनायनि गेजेरजों मिथिनो हायो होननानै आं सानो उम बिदिनो जोङो माने हान्था मेला जोङो दावबायनो थाङोब्लाथ' गोबां जेरै जों जों गारि जो थांनो हायो। ओ बासफोरजों थांनो हायो जों आथिखालाव फ्लाइटफोरजों थांनो हायो। बेफोराव माने माबायदि बिदि सांग्रां जानांगौ बेफोराव थांनोब्लाथाय मा मा खामानि माव नांगौ बेफोरखौ मिथिनो मोनो दावबायनो थांनायनि गेजेरजों। जोंनो आं सानो
दा नोंथां होनबा जोंना समाबो जानानै फैबाय
अ-अ
दे होमबा नोंथां ना दोनलायदिनोसै गोजोननाय थाबाय।